औ
खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं
औ नोंथां आंथ' बिदिनो जिरायनानै दोंथ'यो।
नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौहाय
औ नोंथां
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन
औ बिदिब्ला आङो आयदाखौ ओ सिगांग्रोलांनोसै ओ जेरै जोंना ओ दावबायदिंनाय ओ जोंनाथ' गोबां मानसियानो दावबाय दिङो नङा ओमब्ला नोंथां बिदिनो माने ओ दावबायदिंनायनि गेजेरजों जोंना ओ माबायदि दि मुलाम्फा जायो एबा जों मा मा सोलोंनो हायो दावबायदिंनायजों बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ दावबायरनाय होननानै बुङोब्लाथ' आथिखालाव जों गोबां रोखोम नि बा गोबां दाब दाब जायगाफोरावहाय ओ जोंनि जा मानसि मानसिफोरखौहाय गिदिंथिंनाय बा दावबायथिंनायखौ जों नुनो मोनो ओ दावबायदिंनाया मोननै रोखोमनि जानो हायो जेरैबादिहाय ओ सोरबाया मिथिंगानि थासारिखौहाय नायनानै मोजां मोनो। ओ सोरबाहाय ओ गुबुन गुबुन टाउन सहर बा गिदिर गिदिर हादरफोरावहाय थांनो मोजां मोनो बा दावबायनो मोजां मोनो बेफोरबायदियैनो दावबायनायनिफ्राय गोबां रोखोमनि गियान बुथुमनानै लानो हायो जेरैबादिहाय जोङो गुबुन हा बिसोरो माबादियै दावगालांदों बेफोरखौबो जोङो ओ नायनानै बा नुनानैहाय गोसोआव गो ओ जा गियान बेफोरो ओ जाखांङो जोंनि गोसोआवहाय ओ बेफोरबादिनो जोंनि दावबायनायाहाय जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैबादिहाय जोङो सोरबा सासे सुबुंखौ ओ मोजां जानाय नुयोब्ला गावनि गोसोआवबो मोनसे सानखांथि फैयो जे ओ आंबो बेफोरबादि जानो हायोबा थिग बेफोरबादिनो जों दावबायनायनि गेजेरजों गुबुन हादोरनि जौगानाय बा गुबुन हादोरनि ओ थासारिफोरखौ नुयोब्ला जोंनि हादराबो बे बेफोरबायदि जानो हायोमोनब्ला बेफोरबायदि गोसोआव गियानफोर फैयो। ओ बेफोरबादिनो जों गोबां रोखोमनि ओ बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ गोदोनि नायनो थांनाय बा दावबायनो थांनायफोर खौहाय जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय ओ शिबसागरनि ओ बायखोन्दा नेरसोनफोर बेफोरखौबो जों नायनो थांनायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदि अग्णिगर ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन- गुबुनफोर जायगाफोरावहाय थांनानै जोङो मन्दिरफोरखौबो खुलुमनो थांनायफोरखौ नुनो मोनो। बेफोरबादिनो गुबुन गुबुन ओ हादर जोङो थांनानैहाय गोबां गियानफोरखौ सिखायनानै बा गियान लानानै फैनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबादिनो गुबुुनाहाय गोबां रोखोमनि हाजो-हाला, दैमा-दैसा बा बिफां- लाइफांफोरखौहाय बे मिथिंगानि था थासारिफोरखौ नायनानै जोबोर गोसोफोराव गोजोननायफोरखौ मोनो। बा गिदिंनो थाङो बेफोरखौहाय जों नुनो मोनदों। ओ आथिखालावथ' जोङो गासै गासैबो मिन्थिखायो जे दावबायनाया जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय माबादियै ओ गियान लाबोयो। जेनबा गियान होयो ओ बेफोरनि थाखायनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जोंनि स्कुल बा फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो जोङो ओ सोरखारा बेसेन होनानै बा सोरखारा अनसुंथाइ होनानै। गुबुन हादोराव बा गुबुन जायगाफोरावहाय गिदिंनो लांनायखौहाय जों नुनो मोनो। बेफोरबादियैनो बेफोरबायदि बिथिङावहाय जों नोजोर होनानै मोजाङै साननानै नायोब्ला दावबायनाया जोंनि जा फरायसाफोरनि थाखायबो जोबोर मोजां होननानै जोङो बुंनो हागौ। दावबायनायनि गेजेरजोंहाय जों गोबां रोखोमनि गियानफोरखौथ' बुथुमनोनो हाखायो नङा होमबा नों ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो दों जे आथिखालावहाय जोंनि फरायसा बा लाइमोनफोराहाय। दावबायनायनि मुंआवहाय गोबां रोखोमनि गाज्रि ओ हुदाफोरखौबो जों नुनो मोनदों। जेरैबादिहाय जोंनि गामि गफानि बा टाउन सहराव फरायनानै हैनाय ओ जोंनि जोलै जाखांफुनाय जोलैफोराहाय ओ दावबायनायनि मुङावहाय गोबां रोखोमनि बिमा-बिफानियाव ओ रां दाबि खालामनानै लांनानै बेफोरखौ गोबां रोखोम समनि गाज्रि खामानियावहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोंनि खा खाथि खालाफोरनि ओ जोंङो सेंग्रा सालाय बा सिख्ला सालायफोरखौ नुनो मोनो जे गारि मथर लानानैहाय ओ दावबायनायनि मुं ङाव गोबां रोखोमनि गाज्रि फेग्रा मुवाफोरखौहाय लोंनाय जानायफोरखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदि जोंङो खालामबाय थायो ब्ला जोंनि जा गियान बेफोरो जोबोर गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंङो गोबां रोखोमैनो गोख्रों ओ थासारिफोरखौ नायनानैहाय गोख्रोंङै ओ गियानफोरखौ सोलोंनानै लानो नांगौ ओबेराफारसेथिं जों बुंनो थांङोब्ला दावउ बायनायनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि गियानखौ बुथुमना लानो हायो। आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो गोबां रोखोमनि गाज्रि गियानफोरखौबो मनानै लानो हायो बेफोरबायदिनो जोंनि हादोराव बा जोंनि समाजावहाय दावबायनाया गोबां रोखोमनि मदद होनायखौबो जों नुनो मोनो
औ
गावनि गोसो बादियैहाय बेखौ सायख'नानै लानाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां ओ नोंथांङाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन
औ हागोन नोंथां ओ जेरै ओ जोंनि ओनसोलावहाय दावबायदिंनो होननानै बुंङोब्ला माने दावबायदिंनो थाखाय गोबां ओ जायगाफोर दंङ ओ जेरैओ जोंना दावबायदि थांङोब्ला माने ओ गावनि गोसोनि ओ दुुखु दाहफोखौ दसे समनि थाखाय ओ दोन्थ'नानै एबा बावगारनानै जोंङो गोजोननाय लानो हायो ओ जेरै नोंथांङा ओबुंनाय बायदिनो ओ जोंना ओ खायफा खायफाफोरा ओ मिथिंगायारि सावगारि खौ नायनो थाखाय गोबां बेरायो आरो खायफा खायफाफोरा जोंना जेरै स्कुल एबा कलेजफोरनिफ्रायबो ओ मोनसे प्रजेकनि थाखाय माने दावबायदिंनो थांनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोंना ओ कलेज एबा कुलफोरनिफ्रायबो दावबायनो थाङोब्ला जोंना ओ गोबां जायगाखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला थां ओ बिदिनो जोंना ओ प्रजेक्टजों लोगोसे ओ गोबां जायगा खौ एबा नुफेर मोनै जायगाफोरखौ नुनो मोनो ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि कलेज एबा सु कुलफोरनिफ्राय जोंना ओ आथिखालाव सारबोनानो ओ लानानै थाङोओ ओ जेराव जोङो ओ ओजों बेरायनो थांनानैहाय बेनि नुथायाइफोरखौ गोसोआव लाबोनानै ओ मोनसे प्रजेक्ट बा बानायनो हायो ए बा जोंङो ओ सोलोंथाइ माने बिदिनो ओ गुबुन जायगानि‌ थासारि फोरखौ नायना नानै माने ओ एसे गोसोफोरखौ गोजोननाय एबा गोसोआव एसे माने आइडिया एबा ओ एसे ओ सोलों हानाय जानानै फैयो बेनि थाखाय जोंना ओ तिसार फोराबो माने गुबुन जायगायावहाय बे नो लाङो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना आरो ओ दावबायदिंनाया ओ गोबां रोखोमनि दङ' जेरै जोंना ना ओ लोगोफोरजोंबो गोबां दावबायदिंनो थांनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरै जोंना लोगोफोरजों दावबायदिंनो ओ थाङोब्ला जोंना मोनसे आलदा खुसि जायो आरो जोंना लोगोफोरजों थांनायनि आलदा माने खुसिआनो आलदा जायो सोद्रोमाफोरजों आ लो जोंङो लोगो फोरनि सिगाङावहाय फोरमायलायनो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना दावबायदिंनो दावबायनाया माने बांद्राय दावबायनायखौ जों नुुबावला जों गु-गुबुन हादोरफोराव थांनासो गो बां दावबायनायखौ नुनो मोनबावो ओ जेरैबायसा जोंनिया ओ आथिखालाव ओ सुबुंफोरा ओ गोबां रांखावरिबो आरजिनो रोंबाय नालाय बेनिखायनो जोंना गोबां गोजान गोजान जाय फोराव दावबायदिंनो थाङो आरो नोंथां।
बिदिनो बै दावबायदिंनो थांनायाव बिसोरो दिसना सावगारिफोरखौ ओ नुयो एब्ला ओ आथिखालावथ' जोंना मबेलनि जुग नङा होमबा नोंथां ओ बे बेराय एबा दावबायदिंनो थांनायाव गोबां पतकफोरखो माने सेबखांनानै गोबां बिसोर ओ मोखां बिजाब जायखौ बुङो बुक वात्साप बेफोराव माने बिसोरो आगारनानै होयो दावबायदिंनाय हायो एबा नुहुरो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना दावबायदिंनो ओ माने ओ गोजानावबो नङा खाथि खालाबो जोंनां गोबां जायगा दङ' जेरै खाथियावनो दारागाव दङ' ओ जोंनि ओनसोलावहाय आरो बिथिं ओ सुखि हाजो दोङो बिदिनो बगा थि खालाबो जोंना जोबोर मोजां मोजां माने बेरायनो दावबायदिंनो जायगा दं आरो नोंथां माने। ओ खायबा खायबाफोरा माने ओ खाथि खाला माने ओनसोलफोरावनो रावबोदिंबाय थानो माने बायो आरो ओ माने गोजान जायगा दावबायदिङोब्ला माने गोबां बिदिनो ओ मा गुबुनफोरनि ओ गुबुन हादोर फोरनि ओ जौगासारनायफोरखौ नुनानै माने गोसोफोर खौ गोजोन्नाय मोनो सानो आरो नोंथाङा कि बुंनाय बायदिनो माने जोंनि हादोराबो बिदि जा दि माने साननाय मोनसे फैयो आरो जोंनि मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जोंनि बे हादोरा माने एसेबां बिदि ओ जौगा सारनाय नङा नालाय ओ जोंना जेरै बिदिनो गुबुन हादोरफोराव थाङोबा गुबुन हादोरफोरनिखौ माने गोबां बिदिनो ओ जौगानाय एबा ओ गो जौ थाखोआव थानाय बेफोरदिखौ जों बांसिन नुनो मोनो नालाय नोंथां। ओ बिनिखायनो जोंना माने औ जोंनि ओनसोलनिफाय दावबायदिंनो थांनाय फोरा ओजों मोनहैयोब्ला जोंना ओ माने बिदिनो साननाय फैया आरो ओ बेफोरबायदि जानायबा जोंनि ओनसोलावबो ओ दावबायदिंनो थांगौमोन। एबा जों बेफोरबायदियाव फैलायनो नांनाय नङा मोन एफोरदि माने ओ साननाय फैयो आरो।
औ नंगौ।
गोबां सुबुङानो दावबायदिंनानै माने मोजां मोनो आरो आथिखालनि सुबुंफोराहाय जोंना दसे सम मोनोब्लाबो ओ दावबायदिंनायखौसो माने सानसै आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना ओ दिनैहाय अब दावबायहैगोन दिनैथ' आंहा सम दङ' माने बेफोरदिसो सानसै आरो माने। दावबायदिंनानै ओरैबायदि गोजोन्नाय लायो आथिखालनि सुबुंफोराहाय ओ दावबायदिंनाय होननानै जोबोर गोजोन मोनो आरो। बिदिनो ओ आंबो ओ जिनै थाखोआव फरायबाय थानाय समावहाय ओ सुकि हाजोसिम माने सुकि हा जोआवहाय बेरायनो थांदोंमोन आरो बेवहायो माने गोबां सुबुंफोर फैदों बिदिनो फैनानै माने लावखार ओंखाम जाफैनायखौ नुदों आरो बिदिनो गोबां ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरबो फैदों जोंनि बर' हारिलनि निल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो गोबां दावबायदिंनो फैनायखौ आं माने नुबोदों आरो नों थां ओ बिदिनो सानदोखि ओ सुबुंफोरा बिदिनो ओ लोगोफोरजों नङा ओ गामिनिफोरजोंबो गोबां ज' ज' दावबायदिङो दावबायदिंनानैहाय बे बै सुकि हाजोनि सेराव माने लावखार ओंखाम जाफैयो आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन। औ नोंथांखौ उनाव लोगो मोनलायफिनथोंसै। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।